हेलौ अ नोंथां खोनादोंदां आनि माथोखौ
औ खोनादों नोंथां
मा खालामगासिनो नोंथां
दा नै जाखांनानै जिरायना दङ आं न'आवनो।
अ-अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा
ओंख्रिया जोंनिया अमा बेदर गोरानजों ओमफ्रायो आलु ओमफ्राय बे सबायाइ बिमाजों लगायनायमोन आरो
औ-औ-औ मा नोंथांजों दिनै बैसागुनि सायाव सावरायलायनोसै नामा
अ जागोन दे नोंथां जागोन सावरायजागोन
नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे जागायना होदो
बैसागुनि बागै ना औ बैसागु होनोबा जों बयबो मिथिखायो
औ
बैसागुआ जों बर' हारिनि थाखाय ओ बर' हारिनि मोनसे ओ हारिमु जाय हारिमुवा गोदो गोदाय आजौ आजै उननि समनिफ्रायनो ना सोलिबोनाय खुंबोजानाय जायखौ जोङो बैसाग मासनि एबा बैसाग मासाव फालिनाय जायो नङा होमबा दा बैसागुखौ फालिनायनि सिगां जोंहा सेथियाव दङ संक्रान्ति ना मा होनोमोनलाय
आंबो मिथिलाय लाङा
आदसा ओमफ्राय मोसौ थुखैनायखौ होनोोना
मोसौ मोसौ थुखैनाया जाहैबायओओ जजों जोंहा सैथ मा सिदखालि थुखैयो
औ-औ-औ-औ दा मोसौ थुखैखांनाय मोसौ थुखै खालिनिफ्राय माने बैसागुआ जोंनि बर' हारिनिया ज थाखायो आरो माने
औ-औ-औ
बे बेावथ' बिदिनो माने खुंनाय नेमखान्थिफ्रा आलादा आलादा जालांबाय
औ-औ-औ ओरैनो नोंथाङा ओरैनो बैसागुनि ओ मेन बुस्थुखौ माखौ सानो
बैसागुनि मेन बुस्थु होननानै बुङोब्ला ओ जोंनिया माने जों जोंनि बर' हारिया मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थाखाय जों गावनि हारिमुखौ देखायनो थाखाय माने बे बुस्थुआ थानांगौ आरो माने हारिमुवा बेनो देरसिन होननानै आं सानो आरो
औ-औ-औ-औ ओरैनो नोंथाङा बैसागु समाव मा मा जानाय नुनो मोनो आरो मा मा जायो नोंथाङा
बैसागुआव जानाया जोंनिया खुंखा जानाय होनो जेराव जोङो बांसिन मानसिफ्रानो जेनेबा गोबां मैगं मैला बै समाव माने खुंखा जानाय दिनखालि गोबां मैगं ए एका होननानै बुङो खायसे मान ए एकथा मैं खनानै जायो ब्ला मोजां होननानै बुङो आरो मानो होनोबा ओ गोखा गोखै जानाय होनो खायसे
ओं औ-औ
बे जेनबा ओ फैगोन बोसोराव जेनेबा गोदान बोसोर हाबनाय जायो नालाय बैसागुआव बैसागुनिफ्राय गो दान बोसोर हाबनाय जायो बेनिखायनो माने बै गोखा गोखै जानायनिफ्राय बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दङ माने। ओ बेमार आजारफोरा जाहाथे जानो हाया होननानै फोथायनाय दङ आरो बेखायनो बै गोखा गोखै जानाय जायो। खायसे बिदिनो बेदर, अमा बे दर, दाउ बेदर बेफोरबायदिखौ जेनेबा होनानै लगायनानै जायो आरो। बिनि उनावथ' ओम बिदिनो जों बर'फोरनिया गोदो गोदायनिफ्रायनो एसे एनै। ओ जौ माने जुमाय बिदै। नङा होनबा बेखौ लोंबोनाय बे बैसागुआवहाय रंजानायजों लोगोसे बेखौ जानाय लोंनायफोरखौ बिदिखौ नुनो मोनो आरो।
औ औ औ।
दा नोंथाङालाय बैसागुनि बागै एसे फोरमायदो।
आंथ' बैसागुनि बागै फोरमाय थांनाया जादों मोसौ थुखैनायखौ एसे फोरमायनोसै। उम मोसौ थुखैनायखौथ' आङो गोदो गोदाय आंनि बिबौ बिबैनिफ्राय खोनादोंमोनदि मोसौ थुखैनायाव जि जोङो मा होनो बिखौ ओ गोसोम गोसोम फोना मोसौनाव
औ औ औ।
बे गोसोम गोसोम फोननाय बुस्थुखौथ' आङो बे खोथाया नोंगोरा नङा आं मोनथिया नाथाय गोदो गोदाय आङो आबौ आबौनिफ्राय मोनथिदों आरो मा होनो। गोदोनाथ' बांसिन ओम हादानाव थानाय होनना खोनायोमोन। आरो जिब जुनार जोबोद खुलायाव थायो होनना खोनायोमोन। बै जिब जुनारफोरा जेनेबा बे गोसोम गोसोम दख्ला दख्रिखौ नुनानै गावनि लोगो एबा गावनि लोगो नङा साननानै। गिथों होननानै माने बे गोसोम गोसोमखौ लगायो होनना। खोनादों बे खोथाया नोंगोना नङा आंबो माने होननो हाया।
औ
औ बे गोसोमखौ लगायनाय जायोमोन होनना खोनादों आरो आं मोसौ थुखैनायाव। उम। आरोथ' जों औ औ औ माने। बेलेग जिब जुनारफोरा जेरै मोसाफोर आनो जा मैसोफोर माबा माबिया माने बे गोसोम दख्ला दखलिखौ नुनानै बेलेग गावसोरनि जाथि नङा एबा बेलेग साननानै माने जिब जुनारफोरा गिफिननायनि आरोना।
औ औ
ओरैनोथ' आङो बैसागुखौ साननाया जों गेदेरफोरनो मा न होननानै जों गेेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो बो सोर गोदान हिसाबै ओरैनो थ' इंराजिनि बियो बोसोर गोदानथ' जाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान जागायनाय बोसोर आरोना जोंनि गोदानै जागायनाय
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनोथ' जोङो आलासिफोरबो जानाय जायो बैसागु समाव।
औ।
आरो गोदो गोदायनि बायदिथ' दाना जाद्रायथारला थेबो एसेनैया गोदो गोदोनि फालिनायनायनि नियमा दाबो दं नाथाय दानि जुगाव गोदोनि बायदि फालिनायखौ आं नुनो। मोनलाना नाथाय गोदोनि जुगाव खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै मोसानाय जायोमोन न'खर न'खर। गोजोन होयोमोन मोसानानै नाथाय दानि जुग गथ' मिसिनारि। टुमेन्टस ओंखारबाय दामग्रा।
औ नंगौ
आरो गोबां गोदान गोदान मदार्न सल' ओंखारबाय गोदो आरो गोदोनि दिनाव खाम जथाजों खुगा मेथाइ खननानै मोसानायखौ नुनो मोन्दोंमोन न'खर न'खर गासिबो। आबै आबौ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला जमानो ओंखारनानै।
औ औ।
दानिया बेफोरखौ नुनो मोनला मदार्न संफोरजों ओ मोसानायखौ नुनो मोनो। नाथाय बि बिदिजोंबो गोसोआ मोजां मोनो नाथाय गोदोनि। खाम ज'था सेरजा सिफुं दामनायजों जोङो गोजोन्नाय मोनोमोन बे गोजोननायखौ जों दानि जुगनि याव एसे खम मोनो आरोना गोजोननायखौ
औ नंगौ दा
नाथाय बिदि जमा जमा थांनायावथ' सुबुंनाव जि तेनसन। सन जि साननाय जि गोसो गाबखांनायफोर दङ बिदि जमा थांबा बेफोराव जोङो बावगारनाया एकदम हानद्रेद पारसेन्ट गेरेन्टिखा आरो ना बावगारनानै जोङो। गोजोननायावल' थाङो जोंनि खर' मेलेम गोसोआ आरोना।
आदसा नोंथां आं मोनसे सोंथि सोंबावनि नोंनियावहाय
औ औ नोंथां।
जोंनि बे बैसागुआवथ' जेनेबा हमनानै ला मोसानायजों मोनसे रलेटेड ना
औ
दा बेयावहाय नोंथाङा ओ मोसानाय जे दङ जोंनियावहाय। जेनेबा बारदै सिख्ला नामा होनलाय?
औ औ औ
बैसागुआव बिदिनो फिल्डफोराव जेनेबा मोनसे लांदां जायगायाव बारदै सिख्ला मोसानाय जायो नङा होमबा दा बे बारदै सिख्ला। सिख्ला मोसानायावहाय। बै मा होनगोन बेखौ खेराइनि फ्रायबो लाना फैयो नङा होमबा खेराइ मोसानाय नङा दा बै मोसानाया जेनेबा जेरैहाय। दाउस्रि देलाय मोसानाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे खामाव गाखोनाय बायदिसिना मोसानाय दं नालाय औ दा बे मोसानाय। फोरफोरा मा मा दं मिथिगौ नामा नोंथां।
ओरैनोथ' आङो दिनैसिम बारा गोबां खोनायाखै नाथाय दाउस्रि देलाय मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय नाय आरो मोनसे ओ आङो बिजाबफोराव फरायना मोनदोंमोन।
औ!
दाउ थै लोंनाय मोसानाय।
औ औ।
आरो गोबां मोनदोंमोन आं फरायनानै बिजाबफोराव नाथाय बेफोरखौ आङो दा मख'नो हानाय माने गोसोआव फैयाखै आरोना नोंथां।
होम नोंथाङा मिथिबायगौमोन नामा?
आंबो बारा मोजां मिथिया बेखौनो मिथिगौ आंबो बि दाउस्रि देलाय ओ बेनिफ्राय ओ बागुरुमबा बेफोर खौनो मिथियो बे खामाव बारखोनाय आरो मोसानाय ना मा होनो बिदिबो दंमोन नामा आंबो बारा एसां गोसोआव गैला। उम आमफ्राय ओ नोंथांमोननि गामियाव माबायदि रंजायो दा बैसागुखौ?
जोंनि गामियावथ' गोदो जेरै बोसोरबाफोर सिगां बोसोरब्रै सिगां खुंनाय जायोमोन बेफोरबाय दि खुंनायखौ आं दा नुनो मोनला। गोदो गोदाय ओ गिदिर गिदिर फान्सन जायोमोन खुलायावनो मोसायोमोन आरो गोबां गासिबो बोराय बुरै गासिबो ज' जाय बाहागो लायोमोन नाथाय दानि दिनैनि जुगाव आङो जोंनि आबै आबौमोनखौबो बिदि बाहागो लानाय नुला आरो गथ' गथायफोराबो बारा गोसो होनायखौ नुनो मोनला आरो आङो ओमफ्रायनिया खेलाफोरा जायो बेफोराव गासिबो गेलेयो गेलेनाया थ'बाबो बै गोदोनि रंजानायखौ आं दा नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ औ माने बैसागुआव खेला दुला गेलेनाय गथ'फोरनि थाखाय होयो माने
औ होयो होयो औ।
आचसा आचा औ। थिगानो
अ नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन ओम फ्रायनिया आङो बैसागुनि मोनथिना मोनथियि खोथाफोरखौ आं नोंथांनि मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ ओं
बे नोंथाङाबो माखासे खोथाफोरखौ आंनो मिथियो खोथाफोरखौ मिथिहोनायनि थाखाय दे गोजोनथों।